हेल' नोंथां
औ नोंथां मोजाङै खोनादों ना?
खोनादों नोंथां औ
औ होमबा जोङो एसे जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे जोबथा फोरबो होननानै जों बुंनांगोन बोसोरनि जोबथा फोरबो मागो फोरबो बे फोरबोनि बागैनो माने एसे एसे जोङो सावरायलायनोसै नोंथांमोननिजों माबायदि फालियो बा नोंथां नोंथाङा माबायदि फालिनायखौ नुबोदों जोंनि बिथिं माबायदि फालियो बेफोरनि बागैनो जोङो एसे ओ फोरमायलायनोसै। बा मिथिलायनोसै सावरायलायनानै औ होमबा आं गिबियावनो एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै।
औ दे नोंथां
जोंहा मागो फोरबो होनोब्ला ओ गिबियावनो बेबो मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो होननानै बुंनांगोन ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनि बोसोरनि जोबथाफोरबो बियो। जोङो बे जेब्ला आबादफोरखौ बा दैज्लांनि आबादखौ जोङो मावखांनानै जेब्ला बे फसलफोरखौ जोङो दिखांजोबनानै माइ हाखांनानै दिखांजोबो न'आव सोजोबखांनायनि उनाव बै फोरबोखौ जोङो ओ खुङो बे फोरबोआव बे फोरबोआबो जोंनि ओ रंजानायजोंनो सोमोन्दो गोनां। जेनेबा जों जानाय जायो लोङै रंजायो। थिग बेबायदिनो ओमफाय जोंनियाव बे फोरबोआव मोनसे फिथााजानाय बे हुदाया दङ। जोङो बे बे फोरबोआव जोङो माखासे ओ रोखोमनि फिथाफोर बायना बानायनानै जायो जों माइब्रानि माथानि। जेरै माइब्रानि जोङो सिथाव एन्थाब बेफोरबायदिखौ जों बानायनानै जायो जोङो आरो माथानिखौ जोङो लावदुम बा जों बै थावजों बानायनाय ब गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन आलदा आलदा जों बुंनाय खोनानो मोनो जोंनि जायगायाव बे ओ माथानि माइरं गन्दैखौ जों दै लगायनानै जे ओ माबाफोर रुथि फुरिफोर बायदि जोङो गुवार गुवार गुल गुल बानायो। बेखौ जोङो एंखं एंखं होननानै होनो आरो जोंनि जायगायाव बा जोंनि गामियाव।
औ
ना बेल बेफोरखौ जोङो बानायनानै जायो लोगोसे नालेंखलनि लारु सिबिं लारु बेफोरखौबो जोङो बानायनानै जायो। ओ बेखौ जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा मा खालामो? बै मागो पुसताननि जोबथा सानखालि जोङो बे मागोखौ फालियो नालाय बिनि साननै बा सानसे आगोलावनो बे आइजोफोरा माइरंफोरखौ सोमनानै अन गुन्दै दैगोरानै लायो बे अन गुन्दैखौ फालाव एबा मालाबा दिंखिफोराव बेबायदिनो जोङो देनानै लानायखौ नुग्रोयो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय आरो सानसे आगोलावनोबो बै मा बायदि रोखोमनि बेफोर फिथाफोरखौबो बानायग्रोनानै दोनखायो बेबायदिनो उनावहाय जोङो पुस दाननि जोबथा सानखालि जोङो मा खालामो बेबायदिनो जयै थाङा बेलागर नुनानै लायो जोङो बै बेलागुर लुनानै लानाय न'आव जोङो ज'यैनो थांनानै जोङो बेदर फिसा फिसा जायो जौफोर बायदिसिना लोंनानै रंजायो मोसायो। बेबायदिनो खालामनानै जोङो बार बारग'होयो ओमफ्राय बिनि अखानायै जोङो फुङावनो सोरांस्लाब मोननाय अखानायनायसे नायसे समावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै आलारि बाथि सावनानै जोङो बै बेलागर न लुनायखौ सावनानै होयो सावनानै बेबायदिनो फोजोबो ओमफ्रायो उनावहाय जोङो मोनसे जोंनि मादै फोथायनाय दङदि बै बेलाायावगुदुं सावखोन सावनायाव खामखोन्दा बन एबा जोङो औवा खान्दा खामखान्दाफोरखौ जोङो न'आव लानानै होयो। मानो लाबोयो होनोब्ला जोङो बैफोर खौ जुदि जोंनि बारि बागान फिथाइ थायग्रा बिफांफोराव जुदि आलायनानै होयोब्ला। एबा जोङो बारि बागानाव फुनानै दोनफैयोब्ला जोंनि बै फिथाइ थायग्रा बिफांफोरा बांसिन थायो होननानै जों फोथायो आरो फोथायनानै बेबायदि बैफोर खामखोन्दा बनखौ जोङो लानानै फैयो। आरो बेबायदिनो बबेबा फिथाइ बांद्राय थायनो रोङै बिफांफोराव जोङो आलायनानै दोन दा ओमफ्राय बे सानखालिनो जोङो गासैबो फिथाइ थायनाय बिफां जेरै गय खान्थाल थाइजौ नालेंखर बैफोर बिफांफोराव जिगाबनि दुं बानायनानै जोङो फांफ्रोमबो दंफाङाव दंफांफोरखौ जोङो खायो आरो खानानै होयो।
औ।
जाहाथे माने बे फिथाइफोरा मोजाङै थायो। बा गोबां फिथाइ जायो होननानै बेखौ फोथायनानै जोङो खायो आरो बेबायदि मानोना आङो गुबैयै जोङो बे खौ बुंनो थाङोब्ला बिगियानारि खान्थिजों बुंनो थाङोब्ला बेबो मोनसे ओंथि गोनां आरो मानोना जोङो जुदि बैयाव गेजेर ससेयाव जोङो बेबायदि दिरुं खास'नानै दोनोब्ला एम्फौ एनलाफोरा हानिफ्राय मानखोनानै बै बिबारसिम बा बिबार बारनायसिम फिथाइ थैनायसिम मोनहैस' आरो बे दुरुं खानायखौनावनो थालांजोबो बेनि थाखायनो माने बै बिफां नि फिथाइ एबा बिबारखौ गाज्रि खालामामनो मोना नालाय बेनिखायनो फिथाइआ एसे बुरजा थानोसै आरो बेबायदिनो बेनिखायनो जोङो बेबायदि खानायखौ माने फिथाइ गेेर थायो बा फिथाइ गेेर थाइगोन होननानै बे खानाय हुदाया जोंनि गेजेराव दङ आरो। बेनिफ्राय आरो जोङो बे सानखालिनो जोंनि गंफ्रोम न'खौनो जोङो आबा। नोंजों सोंथि सोंथिजोबनानै बिनि ओंथिया जाहैबाय माने अ बे मागो जोबनायनि उनाव जोङो फागोन फागुन बोथोराव माने गोबां बारहुंखाफोर बायरै बा बैसागो बैसागोआव गोबां बारहुंखा फैयो। बैफोरखौ माने। बैफोर बारहुंखानिफ्राय जोङो बारग'नो थाखायनो। बा बे बारहुंखाया जोंखौ सिलिंखा खालामलांनो हाया बा न'फोरखौ। बुखारना लांनो हाया बेखौ हास्थायनानै जोङो बेबायदि खाबथानानै दोननोब्ला जोङो। बार' बुंखाया माने सिलिंखार खालामलांनो हाया बेखौ फोथायनानै जोङो गंफ्रोम न'खौनो आवा खुन्दुंजों मेराय खननानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदि खान्थिखौ। फोरनि गेजेरजोंनो बे मागो फोरबोआ जोबलांनायखौ जों नुनो मोनो। अ नोंथाङा नोंथांमोना बा नोंथाङा बे मागो फोरबोखौ माबायदि फालिनाय खान्थिखौ नुनो मोनदों बा नोंथांमोननि। ओनसोलाव बा गामियाव बेफोरबायदि खान्थिफोर फालिनाया दङना गैया नोंथां।
दा दङ नोंथां जोंनियावबो मागो होननानै बुङोबो। ब्ला जोबोद गाजा गोमजायैनो फालियो।
नांगौ।
बेबायदिनो जोंहा न हहा बुंलांनाय बायदिनो जोंहा फुस दाननि। गिबि खेब भुसताननि जोबथा खालार सालिहाय बेलासियाव बेबायदिनो नोंथां अनाय बायदिनो। ज माइरं बेफोरखौ सोम नानै लायो जोंनि ओनसोलावहाय आरो बिदिनो मोनसे फोथायनाय जे नोंथाङा। एसे सिगाङाव बुंलांनाय जि जिगाबजों बा बेलागुर सावनाय बनजोंहाय जोङो। बारि फोथारफ्राव दोनोब्ला जे फिथाइफोरा बेफोरबायदिनो जोंनिया ओनसोलावबो मोनसे फोथायनाय दंथे बा जोंनिया ज एसे बेलासिनो जोंना बै गामिनि। बिखुनदो बा बिहामजो बिखुङाव गथ' बनानै जुदि।
औ।
बेबायदिनो गय बिफां खान्थाल थाइजौ। सेलेखा गोबां रोखोमनि बिफां। थायग्रा फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौहाय जोंनो ओैदिनखालिनो खानाय जायो आरो
नोंगौ।
बेनि उनाव होनब्ला जोङो बेखौ। जेब्ला अब्ला बिखुङाव गथ' बानानै जुदि खायोब्ला फिथाइया। बुरजा थायो मोजां जायो बेफोरबायदि फोथायनायजों खानाय जायो आरो आरो बेबायदिनो। जोंहा मा नोंथां बुंननाय बायदिनो बेथ' जोंना फालिनाया ए गिबि खेबाव हुस दाननि जोबथा खालारावनो जोंना माइरंफोरखौ सोमखानानै देनानै थाग थियारि जानानानै थाखायो बेदिल ग जोंहा बेलागुर सावनाय जे नेमखान्थि दङ। बे बेलागुर सावनाय नेमखान्थियावबो जे जोंनियाव ओनसोलावहाय फोथायनानै जे सोरबा हाबा जानानै जिे गथ' मोनाखै बेफोर बायदिया थांनानै जुदि बैसिनि बा लावखार गथ'फोर जोंनासि गोदोहाय लावखार गथ'फोर होनना बुङोमोन दाथ' बयबो जायो बेबायदिनो बेलागुर हुङो बे बेलागु हुंनाय जायगायाव थांनानै सोरबा गथ' मोनाखैबा बेफोरो बुंनानै लाहैनानै जुदि फुं समावहाय जेब्ला बेलागुर सावगोन बैफोरखौ रायखांदेरनानै जुदि बेलागुरखौ सावनानै होयो सावोब्ला बे गथ' मोननो रोङिफोराबो मोनो होननानै फोथायनाय दं आरो जों
औ
औ बे बेनि उनावहाय ओ जोंहा बिदिनो आरो नेमखान्थि दंबावो जे जोंहा फिथा जायोदो फिथा लावदुम होनो बेखौ मागोआव जायोब्लाथाय ओ मोसौनाव दुमालु जायो होननानै बे फिथाखौ जोंना दानाय जाया आरो बानायनाय जाया जोंनि ओनसोलावहाय थिग बेबायदिनो गुबुन रोखोमनि फिथा दं जोंहा जेरै लारु नोंथां बुंलां बेबायदिनो नालेंखरनि नि थावनि एन्थाब बेफोरबायदि सिथावफोरखौहाय बानायनाय जायो आरो
औ
दा माखासे नेमखान्थि होनोब्लाथ' आरो जि जोंहा मागोआव फालिनाय बिनि उनाव आरो मोनसे दंबावो जे जोङो फुं समावहाय जेब्ला फिथाखौ रावबो गुबुन जायैनि सिगांनो जोङो जे ओ रुंसारि जानाय आबै आबौ आजौमोननि ओ बेखौबो एसेनो बावनो थाखाय जोङो लामा लांगोनाफोरावहाय बोख्लाब बोख्लाबनो एसे एसे न' जालांदो बिदि बिदि माखासे गावब गाव बुंथिलायनानै जोङो बावनाय जायो आरो
औ
दा आङो जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ आङो नुनो मोनदों दा बेनोसै आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां औ एसे गासैबो एखेखौनो जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलावबो नोंथां थाङा बुंनाय बायदिनो बेफोरबायदिनो जोङो आजै आजौमोना ओ थैनानै थांनाय आजै आजौमोननो जोङो ओ गिबियावनो जोङो बावो जेरै फिथा फिथा जौ बेदर बा गोथां थानाय समाव बिसोरो जायखौ मोजां मोनोमोन जानो बेैफोरखौ बिसोरनो बा ना नोंथां औ होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
औ औ
खोनादों नोंथां औ दे होमबा नोंथां औ दे